नोंथां औ हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ कल हरनानै जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि सयाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
होमबा नोंथां दा जोंनाथ' जोंना बोथोर बायदिसिना जोंना मावनाय जायो आबाद जेरै दैज्लां बोथोराव जों मेसें बोथोराव दैज्लां बोथोरनि आबाद बुंब्लाथ' माइ आबादखौनो बुंनाय जायो नोंथां बेखौ जोङो माबायदि जोङो गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां आ माइ आबादाथ' जोंनि गाहाय आबाद नङा होमबा नोंथां जोंनि थांना थानायनि
नंगौ
बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गायो आरो दाबो गायो आरो गायबायबो थागोन आरोना नोंथां औ बेखौहाय ओ माइहो माइखौथ' जोङो दैज्लाङावनो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां माइ आबादखौहाय औ माइ गायनो थाखाय जोंनो फोथारनांगोन गिबियावनो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो दै नांगोन
नंगौ
आरो जोङो माइखो माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बे खोथियाखौहाय ओ मा फोनाय जायो आरो ना माइखौहाय माइलि माइलि होनना बुङो ना
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
होनाय माइखौहाय बे माइलिखौहाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरोना गो ओ हरनै बा हरथाम बिदि सोमना दोननाय जायो बस्थायाव सोनानैहाय बेखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो ना बेनिफ्राय सोमना दोननानै बेखौ बोखांनाय जायो बोखांनानै जोङो ओ हायाव ब दा बे खेवना दोननाय जायो आरो ना जाहाथे बिनि दैया रानो
औ
बिनिफ्राय दैया राननायनि उनावहाय बे जोङो दुब्लिखौहाय जोङो जाय जायगायाव फोगोन बेखौहाय जोङो हालेवना लानांगोन मोजाङैनो
नंगौ नंगौ।
औ बेयाव हालेवनानैहाय बेयाव फोहैनाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ फोनानैहाय बेखौ
माने बेखौ औ बेखौ फुनानैहाय गायफिननाय जायो आरोना बे फुनो जानायसिम बेयो नैजिबा बा थामजि सानसो लायो नामा?
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ।
औ बिदिनो बेखौ नैजिबा बा थामजि साननि उनावहाय बेखौ फुनानैहाय गायफिननाय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननिखि मा मा ओ माइ गायनाय जायो आरो मारै गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जोंनाथ' माइ आबाद होनब्लाथ' जोङो जोंना माइ आबादानो जोंनि गुबै आबाद आरो नोंथां। जों बेखौनो बेखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो गायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनो दैनि बिबाङा दोंना दैज्लां बोथोराव गोबां नालाय बेनि थाखायनो जों बेखौ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो दा जोङो बेखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जाया नोंथाङा नोंथाङा जेरै बुंलांदों माइज्लि बे माइज्लिखौ जोङो जोङो जेब्ला जोंना माइखौ जोङो हायो अब्ला जोङो नाबोला जोंना माइ माइखौ जोङो बासियो आरो नोंथां। जोंना मोनसे थि मोनसे थि जोंना माइखौल' जोङो बाखिनांगौ जा जे बेयाव गुबुन माइफ्रा नांफादेरा बेनि थाखायनो जों बे खौल' मोनसे थि माइखौ जोङो बासिनानै जोङो बेखौ नोंथाङा जेरै बुंदों औ जों बेखौ बस थाफोराव जोङो सोनानै जोङो बेखौ दैयाव जोङो सानसे नङाब्ला साननै बेबायदिनो जोङो बेखौ दैयाव दोननांगोन आरो नोंथां जा जाहाथे बेयाव जोंना गाजा बेरनानै जों बैखौ दुब्लियाव लांनानै जोङो फोनायाव जोंना थाब रज'यो आरो। बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै जोङो गाजा बेरखांनानै जोङो दुब्लिखौ जोङो मोजाङै फोमोनना लानानै जोङो मै होनानै बेखौ फोनांगोन आरो नोंथां गुबुङै जाहाथे जोंना फुनाय समाव गोरलै जोङो थाब फुखांनो हायो। बेनि उनाव जोंनाथ' जेब्ला खोथिया जोंना देरबोयो अब्ला जोंना माइ गायनो सम जाया आरो नोंथां जेब्ला जोंना माइ गायनो सम जायो नोंथां अब्ला जोङो बैखौ जों जेरैबायदि खारायनानै जोङो खामार होनानै जोङो माइखौ ओहो जोङो जोंनाथ' माइ आबादनि थाखाय दैखौ नांगौना बेनि थाखायनो जोङो दुब्लि बोथोराव जोङो दै लाखिनो थाखाय जोङो बै आलिफोरखौ जोङो मोजाङै खोनांगोन आरो नोंथां खोखांनानै जोङो बेयाव जोङो गामिनिनो जोङो आइजोफोरखौ नङाब्ला गामि खाथिनि आइजोफोरखौ जोङो लाना फैनानै हाइजिरिया नङाब्ला जोङो थिग गाबो जोङो होनानै माइखौ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा माइखौ माबायदि जोङो गायनानै जोङो हायो नोंथाङा
औ बेखौहाय जोङो ओ माइ खोथियाखौ फुखांनानैहाय जोङो मोजाङै बिदिनो हालेवनानै जा
औ
जा दुब जाखिनिखौ गायगोन आरो ना बेखिनिखौ मोजाङै हालेवनांगोन बिदिनो ओ गायनो जानायसिम खेब थामसो हालेवनाय जायो नामा ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
खेबथाम हालेवबाथाय मोन माने मोजां जायो आरो ना गायनो औ बिदिनो ओ मोजाङै हा हालैनानै लानांगोन बिनिफ्राय गायनाय जायो आरो ना गायनानैहाय ओ हानो जानायसिम ओ द' दानसो लायो नामा नोंथां नु?
नोंगौ नोंगौ द' दान द' दाननि एसे खमावबो जोंना मोननायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
औ बिदिनो माइ लानानै माइ आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
खायसे माइया थाबनो जायो आरो खायसे गोबाव लायो आरो ना इसे
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो ओ द' दान सिमबा बा दान सिम बिदि बिनि उनावहाय मोनो आरो ना माइया गायनायनि उनाव औ मोननानैहाय बेखौ मोनोब्ला बेखौ हाना हानाय जायो। हानानैहाय ना-नानाय जायो।
नोंगौ जोङो नाखांब्लाथ' जोंना माइखौ जोङो मोनो आरो नोंथां बे खौ जोङो दुलि नङाब्ला जोङो बाख्रियाव सोना दोननानै जेब्ला जोङो जानो गोनां जायो अब्ला जों बेखौ एसे एसे दिहुननानै जोङो मिस उम उम मिलावलांनानै सौना जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ आरो नोंथांमोननिखि मा मा माइ गायनाय जायो मुंफोरखौ नोंथाङा मोनथिगोन नामा?
औ नोंथां जोंना बे ओनसोलाव जोंना जोसा माइब्रा रनजित बन्द' बंग'। आरो जोंना बायदिसिना जोंना फुल फाख्रि बायदिसिनाखौ जोङो।
औ बिदिनो माने औ नंगौ नों बुंनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं आरो ना बिदिनो गोबां रोखोमनि माइफोर मोननाय जायो। बिदिनो जोसा माइब्रा बि गोबां मुं दोङो
औ नोंगौ।
औ आरो बिदिनो गोदान गोदान माइफोर ओंखारबाय थायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो दाथ' दाथ' माइ गायनायनि बोथ थ नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथांमोननिखि नोंथांमोननिखि गायजोब्बाय नामा।
औ नोंथां जोंनिथिंथ'। जोंनिथिंथ' एसे एसे गायगासिनो दं आरो नोंथां। खायफा सासे सानैया जोङो। हाल जांख्रा जानायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां। आरो जों मिथिं गोबां गायनो दंबावो जोंना एसे अखा। अखानि इसे। जेंना जाना दङ अखाखौ जोङो एसे नांबावो आरो नोंथां। जोंना गोजौ गोजौ जायगाफोराव जोंना दैनि।
आंखाल जाना दङ आरोना नोंथां औ। बिदिनो नोंथांमोननिखि। अखानि दैजोंहाय गायनो हायोना ना बिदि मेसिन बा दंग'नि दैजोंहाय गायनो हायो।
औ नोंथां। जोंनाथ' बे बेथिं जायगाथिं जोंना बायदिसिना जोंना मेसिननिबो जोंनि गोनांथि। जानायखौ जों नुवाखै आरो नोंथां। जोंनाथ' गुबैयैनो जोङो अखानि दैजोंनो गायो आरो नोंथां जेब्ला जोंना। अखा हायो अब्ला जोङो गायो नङाब्ला जोङो अखाखौ नेनानै थानानै जोङो। एसे जों गोबावब्लाबो जोङो बै माइ आबादखौ जोङो गायनायखौ नुयो। जोंना जोबोर दुब्लि। दुब्लि फोथारा जोंना गोजानाव नालाय नोंथां न' खाथियाव नङा बेनिखायनो बेयाव दैमा दै सानिबो जोंना खाथियाव गैया दैमा दैसाफोरा। आरो जोंना बायदिसिना जों हा सिङाव गायनाय सेल'निबो। सुबिदा गैया बेनि थाखायनो जोङो दैज्लां बोथोरखौनो नेनानै गायो आरो नोंथां। नोंथांमोननिथिं माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां जोंनिखिबो बिदिनो। जोंनिखिबो बिदिनो आरोना।
औ।
अखा जेब्ला अखा होगोन अखा हायोबा दं। दंग'फोराव दै बोहैना। औ बिदि दंग' एबा दैसाफोराव दै बोहैबा माने जोंनिखि गायनो हायो आरो ना बिदि अखा हानायजोंनो अखानि दैजोंनो डाइरेक्टहाय गायनो हाया जेब्ला अखा हानायनि उनाव दंग'आव दै बोहैगोन अब्लासो जोंनियाव गायनो हायो आरो ना नङाबा
औ।
गायनो हाया औ। बिदिनो दा जोंनि जोंनि ओनसोलावबो गासै। जेबो गायखांजोबाखै आरो ना बिदिनो दैनि आंखाल जानानै दङ। औ बोथोराबो आरो नांगौबायदि अखा हायाखै।
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ।
नोंथांनि न'खराव माइ गायोना गाया नोंथांनियाव।
औ नोंथां गायो नोंथां। जोंनि न'खराव जोङो जोङो जेब्ला। जोंङो। जोनोम जादोंमोन बै दिननिफ्रायनो जोंना जोङो माइ गायनायखौ नुबोदों आरो नोंथां‌। बेफोरबायदिनो जोङो औ नोंथां। दा जोंनाथ' गोबां बिगा माइ गैयाब्लाल' जोङो जि जानो मोनो बैखौनो जोङो गाया आरो नोंथां जेब्ला जोङो जोंना फान
औ माइ आबादानो माने जोंनि थांना थानायनि गुदि राहा बायदि आरो ना।
नंगौ था नांगौ।
औ बेनिखायनो गासिबो माइ आबादखौनो खालामो
नंगौनो थानांगौ।
औ दे बिदिब्ला नों थां जोंनि समा जानानै फैबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला।